औ नोंथां औ नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय खोनादोंना जोंनि बर' हारिफोरा गोदो गोदाय माब माबोरैहाय रायजो जायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर हारिनि गोदो गोदायनि रायजो जानाय होननानै बुङोबा जोंहा एसेबां मानि जौगानाय नङामोन नङा होमबा नोंथां जोंङो गोदो गोदाय बे खौनो मिथियोन जों खोनानाय बायदिबा जोङो मा होनना बुङो गोदोहाय जोंङो अमा दाउ अमा फिसिनानै आरो बेबायदिनो जौ संनानै जोङो रायजो जाबोनायखौ जोङो नुनो खोनानो मोनदों आरो बा बिदि मिथिनो मोनदों आरो बिदिनो बेजों लोगोसे एफा एनै आबाद मावनानै बेबायदिनो थोसाब थोराब जोंङो बिदि संसार संसार जाबोनाय जोंङो बेखौ मिथिनो मोनो गोदो गोदाय होननानै बुङोबा जोंङो गोदो गोदाय समावथ' जोंहा एसेबां माने जौगानाय नायबो नंङामोन बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो बिरोंदामिनफोरनि जौगानायबो नङामोन आरो हान्था मेला राहा ह जों खोब मोजां नंङामोन जेरैहाय जो बाजार आव बा हाथायफ्राव थाङोब्ला जोंङो मा होनना बुंङो ससे लामा ओंखारबानो हाब्रु दैब्रु गानानै जोंङो थाबायनो गोनां जायोमोन मानो होननानै बुङोबा हान्था मेला राहाया जोंहा जोबोद गाज्रिमोन जेरैहाय जोंङो बेबायदिनो फखानि लामा गैयामोन आरो बेबायदि नोङो गामि ओनसोलनि लामा हिसाबै जोंहा ओ हाग्रा बारि जायोमोन आरो जेरैहाय जोंङो मानसि थाबायनो आन्थाल' बेफोरबायदि लामाफोरखौ जोङो मोननो हायोमोन नाथाय बेबायदिनो जौगानायजों लोगोसे जोंङो लासै लासैबा साननो हरनो रोंनायजों लोगोसे बा खौसे जानो रोंनायजों लोगोसे बेबायदिनो गामियाव हानजा जानानै बेबायदिनो लामा खोनाय बा अन्थाइ खोनाय बेफोरबायदि हाबाफोर मावनानै जोंङो सानफा एफा बेबायदिनो जौगाबोनायखौ जोंङो नुनो मोनो मोनदों आरो जेरैहाय जोङो गिबियाव ओ लामाफोरखौ अन्थाइ बेबायदिनो रायजोै हान्जा जानानै अन्थाइफोर रोगानानै बा गारिफोरजों अन्थाइ रोगानानै जोंङो खोबाय बिनिफ्राय जोंङो एसे मोजांसिनाव फैबाय बिनिफ्राय माखासे रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा ओ सोरखारजों माखासे से सावरायलायनायनि गेजेरजों लामा बे सामा बेफोरबायदि लाबोनायनि राहा मोनजेनबाय बेनिफ्राय फारि फारि बेबायदिनो हानथा मेला राहायाबो जोंहा जौगालांदों आरो बेनिफ्राय जोंङो आबाद मावनायनि फारसेनिफ्रायबो जोङो लासैनो जौगा लाबोदों। जेरैहाय जोंङो सिगाङाव मोसौफोरजों एवनानै जोंङो खम बिबाङाव आबाद मावनानै बिदिनो एसे एनै जानो आनथाल जोंङो मावनायखौ नुनो मोनोमोन ना थायो बेबायदिनो माखासे रोंगौथि मोननानै बा साननो हनो बेबायदिनो बुजिलांनानै बा गुबुननि मावनायफोर खौ नुलांनानै जोंङो मा होननानै बुंङो सानफा एफा बांसिननिफ्राय बांसिन मावनानै आरो माखासे बिरोंदामिननि आगजुखौ बाहायनो रोनानै जोंङो बिदिनो गोबांथार आबाद मावनानै जौगालांनानै बेबायदिनो गोबांथार रांखावरि आरजिनो रोंनानै जोंङो लासै लासै लासै जौगालांनायखौ जोंङो मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनि जोंहा संसार जानाय होननानै बुङोबाथ' जोंहा खोब मोजांद्राय नङा नङामोन जोंङो बांद्राय बुजिनो हानायसेबांबो नङामोन बेबायदिनो माखासे दाउ अमा फिसिनानै जानाय बा जोंङो जौ संनानै जानाय बे बेथ' जोंहा जौ संनानै जानाय बेखौथ' जोङो साननानै नायोबा जोबोद गाज्रिमोन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जेरैहाय जोङो जौखौ सङो आरो जोङो गावसोर। नो लोङोबा। गाव लोङाबाबो संग्राया लोङाबाबोथ' न'खरनि मानसिया लोङो आरो न'खरनि मानसिया लोङाबाबोथ'। नसुंसेनि मानसिया लोङो आरो बेबायदिनो सोरबाया लोंगोन आरो बेबायदिनो जोंहा दावराव। व दावसि खालामगोन बा जोङो जौ लोङोबा। जों फेयो होननानै मिथियो नालाय जौ फेयोबाथ' जों सान। खालामनो हाया मानो हाया जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो न'खरफोराव दावराव जाबाय बा बे मोनसे न'खराव दावराव जानायानो न' खाथियावबो जोंहा खोनाहैबाय बा बिसोरनि। सिगाङावबो माखासे गाज्रि बारहावा सोनानै होनाय जाबाय बा। माखासे फरायसा गथ'फोराबो जोंहा मा जाबाय खोनाबाय बेबायदिनो आखल आखुखौ सोलोङो। लांबाय जौ लोंनायखौ नुबाय बिदिनो नुयै नुयै उनदै समावनो जौ लोंनाय बा। लाइमोन समावनो जौ लोंनाय जोङो बेफोरखौ बेफोरजों जोङो। गावबा गावनि जिउनि जे सोलोंथाइ लानांगौ बेफोरखौ दावगानो हायै जालांबाय। बेफोरबायदि जालांनो हमदोंमोन आरो मोनसे समाव जोङो बेबायदिनो। साननो हरनो रोंनाय बा माखासे। बुजायनो गोरों मानसिफोर बा माखासे सानै साथामसो रोंगौथि। लानो हानाय मानसिफ्रा बेबायदिनो फोसाबनो नाजानानै। फोसाबै फोसाबै बेबायदिनो गामि गामि मिथिं दावथिं खुंनानै बा माखासे। बासन आसनफोर होनानै बा बासनफोर होनानै। बुजायनानै बेबायदिनो जोङो लासै लासै जौगाबोनायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो। बेबायदिनो जोङो दा आथिखाल गोदोनि। गोदोनियाथ' गोदोनि बेबायदिनो थांबाय आथिखालनिखौ बुङोबाथ' जोङो गोबांथार। गोदोनि आरो दानि गोबांथार फारागखौ नुनो मोनो। जोङो दासिम दासिमहालागै जोङो बेफोरबायदिखौ सोलोंबाय। गोबांथार आबाद मावनाय जेरैहाय जोङो सासे नखरसे। मानसियानो बेबायदिनो थामजि बिगा आरो नैजि बिगा थाम बिगा एबा। नैजि बिघा बेफोर एसेबां। जोङो मा होननानै बुङो गुवार गुवार आबाद मावनाय। जोङो बेखौ नुनो मोनबाय आरो। बेजोंनो जोङो खोब जेनेबा माइ आबादखौ बेसेबां मावोबा जोङो जानायावथ'। बेसेबां मानि थाङा नालाय बैफोरनि माखासे बाहागोखौनो। मा होनो फाननानै जोङो रांखानथि आरजिनानै बेजोंनो जोंहा मा होनना बुङो। गुबुन गुबुन मा होनना बुङो आरो नांगौ बेसादफोरखौ जों बायनानै लानो हाबाय आरो ओ बेबायदिनो माखासे ओ गामि ओनसोलफोरावबो ज' हान्जा जानानै बा रायजोनि हा मुं दोननानै बेबायदिनो रायजोहै जोंहा माखासे मा होनना बुङो ओ बेबायदिनो आबादफोर मावनानै गामि जौगानायनि बा ओनसोल जौगानायनि बेफोरबायदि ओ हाबा मावलांबाय आरो बेबायदिनो बे सान्दा खांलायनानै बा बेबायदिनो रायजोयैक्षफैसा एसे एसे खांलायनानै बिदिनो सानफा एफा जौ जौगानायनि मोनफा मोनफा मावलांबाय, बेबायदिनो जौगाबोदों आरो। बेबायदिनो जोंनि ओ हारिमुहा जोंहा बर'हा जोंहा जौगायै जौगायै दिनै बिसिमा जों नुनो मोनो माखासे गावनि आंगो रावबो दङ जोंहा बर' हारिया। बेबायदिनो आंगो हारिमु जेरैहाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय बेफोरबायदि जोंहा बर' हारिहा मोनसे हारिमु दं आरो आंगो आरो बेबायदिनो जोंहा जानाय आदार जानाय हुदा बेफोरबो जोंहा बेबायदिनो दङ। आरो फोर्बो फोरबो दङ जेरैहाय माखासे खा थि गासा खेराइ फोर्बो आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो धोरोमखौ लानानै आबादखौ लानानै गुबुन गुबुन जोंहा मा बेफोरबायदि फोर्बो फोरबो जोंहा निजा दङ आरो बर' हारिहा। नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथांनि बायदिब्ला गोदोनि आरो दानि बेबायदिनो जोङो बर' हारिनि संसार जानाय बा रायजो जानायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दा आङो बुंनोसै गोदो गोदायथ' जोंनि बर' हारि फोरा जोबोद गोग्लैसोनायमोन। आथिखालनि बायदि एसेग्राबमानि जौगानाय नङामोन, नङा होमबा नोंथां? दा गोदो गोदाय जोंनि बर' हारि फोरा, मा दाउ अमा फिसिनानै बेबायदिनो संसार जानायनि बिनि थाखायनो मा जेब्ला जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो दखानफोर होयोबाबो साहा दखान माबा मा मोनसे गला होयोब्लाबो बेवहाय मा गुबुन हारिफोरा बेहाय मा दखानावहाय मा हाब हाबामोन आरो। मानि थाखाय जोंनि बर' हारिखौहाय लेथ्रा जाथि होननानै मा बुङो मोनना, दा बेनि थाखाय जोंनि बर' हारिफोरखौ गुबुन हारिफोराबो मा होनो बेबायदिनो मुगैनाय फैयोमोन आरो। दा जोंनि बर' हारिफोराथ' गोदो बेबायदि एसेग्राब मानि सोलोंथाइनि बिथिङावबो जौ गानाय नङामोन ना। दा बिनिखायनो मा बिसोरो गुबुनहाय जेबो बारा मिथियामोन आर ना सोलोंथाइनि बागैहाय दा, बिस जोंनि बर' हारिया मा ओ आजै आजौनिफ्रायनो जेन'बा सोलोंथाइखौ बारा लाबोखायखायनो गाव गावनि फिसा फिसौ खौबो बेबायदिनो ओ सोलोंथाइखौहाय बारा गोसो होआमोन। फिसा फिसौखौहायबो सोलोंथाइयावहाय मा लाहोआमोन आरो। बेबायदिनो सोलोंथाइ लाहोनायनि नागारै बिसोरो मा गाव गावनि गथ' गथ'फोरखौहाय मा बेबायदिनो गुबुननि न'आव खामानि मावनो थिनहरनाय, बा माबा मोनसे न' खर न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय। हाय गुबुननियावहाय खामानि मावनो थोनहरनाय, बेबायदियावहाय गथ'फोरखौहाय मा नास सोमोमोन आरो। दा बेबायदि दिनो गथ'फ्राबो ओ दिनै एसे गाबोन एसे गुबुनाव खामानि मावनानै रां मोनदावनानै मा सोलोंथाइखौबो मा गोसो गैयि गैयामोन बेबायदि जालाङो आरो ना। ओमफ्राय दा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिफोरा गोदो गोदाय बेबायदि सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो मा ओ समाजाव गोबां जेंनाफोराबो नुजा जोयोमोन, नङा होम्बा नोंथां। दा समाजाव बेबायदिनो मा जेंना नुजायो जेरै खोमसि फोथायनाय ना बेखौ खाना फोथाय होनो बेबायदि। खाना फो फोथायनाय उन्दै बैसोआवनो जुलि जानाय बेफोरबायदिया गोबां जायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय। बेफोरो गासिबो मा सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जायोमोन। दा गोदो-गोदायनि सुबुंफोरा बेबायदिनो खाना फोथायनानै बेफोरबायदि थानायनि थाखाय ओ गोबां समाजआव बेले-बेजे जेंनाफोराबो नुजाबोयोमोन। दा बेबायदिनो जोंनि समासा जौगाबोनाय लोगो-लोगोनो मा होनो सोलोंथाइ बिथिङा जौगाबोनाय लोगो-लोगो जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाय ओ मा होनो रायजो जानायाबो सोलायबोबाय गुबुन नि हारिनिखौ नुनानैबो नङा होमबा? गुबुन हारिया माबायदि थायो जायो बेफोरखौ नुयो नुनानै गावखौ गाव गावबो ओ थानाय-जानायखौ एसे सोलायबोयै-सोलायबोयै दिनैहाय बर' हारिया ओ मोनसे मोजां जौगा हा थाखोआव हाय सफैनो हाबाय।
आरो बावहाय बुंनो हायोब्ला दाथ' आरो जोंनि बर'फोरा बर' हारिया गोबां बेबायदिनो गोजौ थाखोआव जौगाबाय। सोलोंथाइनि बि थिङावनो होन गासैयावबो मोसानाय दामनाय-देनाय बे गासैबो बिथिङावनो जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गोबां बेबायदिनो रोंगौसाफोरा ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो
जोंनि बेबायदिनो आरोबाव दङ' जोंनि बर' हारिफोरा गोबां बिथिङावनो ओ खामानि मावनानै दा ओ गावनि जिउखौ खांगासिनो दं आबाद बि थिंङावनो होन नङा होमबा बेबायदिनो गावनि जा आ बाद दिहुननानै गोबां रां खामायनायफोरखौबो जोङो दा नुनो हासै।
औ बेबायदिनो दाउ-अमा फार्म ना बेफोरखौबो बुंनो हायो।
बर'फोराथ' जोंनि बर' आइजोफोराथ' गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय दाउ अमा फिसिनायानो गाहाय नङा होमबा फिसा फिसौ खौ फोरोंनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा न'आवहाय ओ माखासे दाउ अमा बेफोरबायदि फिनानैहाय फाननानै बे फोर रांजोंनो गावनि गथ'-गथायखौहाय दा सोलोंथायावबो ओ थिसनसै। आरोबाव बेबायदिनो नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावगोन नामा?
औ नोंथां ओ जोङो जेन'बा ओ बिदिनो आबाद मावनाय आरो दाउ अमा फिसिनाय नि अनगायै जोङो गुबुन गुबुन आखाइनि हाबाफोर मावनानै जोङो ओ रां आरजिनो हायो नङा होमबा नों थां बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आखाइनि हाबा मावनाय ना गोदो गोदायथ' जोंनि बर' हारि फोरा बांसिन आखाइनि हाबा होनोबा जेखाइ खबाइ बेफोर जेखाइ खबाइ हेबनाय ना? बेफोर जेखाय खबाइ हेबनाय आरो बिदि नांगोलफोर दानो ना नांगो ल दानो हालेवनो थाखाय हालेवनो थाखाय आरो उवाल उम जेखौ उवालावहाय जोङो मा अनफोर देनानै जानो हायो ना बेफोरबायदि खौहाय गोदोनि सुबुंफोरा मावोमोन आरो दा बेफोरजोंबो गोबांहाय रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ एबा गावनि जिउखौहाय खांनो हायोमोन जेखाइ-खबाइखौबोथ' जोंनो नांखागौ ना जेखाइ खबाइखौ लानानै जोंनि बर' आइजोफोरा ना गुरनो नै आरोबाव बे बर' आइजो फोराबो नाखौ गुरनानै आरो नाखौहाय फाननानै आरो बेजोंबो जोङो मा रां आर जिनो हायोमोन नङा होमबा दा बेबायदिनो औ। दानि जुगाव बेबायदि जेखाइ खबाइ हेबनाया बारा नुनो थांलिया थेवबो आखाइनि हाबा होननानै बुङोब्ला बे जेरै दा ओ बेबायदिनो गावनि थांनानै थानायनि थाखाय आखाइनि हाबा गोबां दङ जेरै ओ बे खेबनायफोर दङ नङा हबा गस्ला सुथेनाय बेफोरबायदि बेफोरजोंबो दा ओ गावनि जिउखौहाय दानो हायो आरो
औ नोंथां थारैनो आरो जोंहा बर' हारिनि होनना बुङोबा जि बे जि दानाय लुनायाबो जोंहा मख'जाथावना नों थां बेखौबो बुंनो हागोन नोंथाङा औ
गोदो गोदायथ' बर' आइजोफोरा गोबां जि दानानै गाव गावनो दानानै गानोमोन नङा होमबा आगर आखाइ गोबां आगर हाजो आगर फारौ मेगन आगर खांख्रि